नोंथां औ नोंथां
औ नोंथां मा खालामदों?
आङो दा ओरैनो जिरना दंथ'यो नोंथां।
अ आङो नोंथांजों फनसे खोथा मा होनो सावरायनो होननासो हरनाय जादोंमोन सावरायजागोनना नोंथां?
औ नोंथां सावराय जागोन।
औ आयदायानो जाबाय जों बर' आइजोफोरा मा होनो दाउ अमा लानानै माबायदि दावगानो हादों एसे फोरमायना होनाय नों
औ औ जागोन नोंथां ओ जोंनि बर' बिमाफोरा गोदोनिफ्रायनो जेरैहाय उम दाउ अमा फिसिनाय न'खर न'खरफोरखौ माने सालायबोगासिनो आरो नोंथां ओम बेनो जोंना दाउ अमा फिसिनानै गोबां रां मोननो हायो नालाय नोंथां ओंखायनो माने जोंनि बर' बिमाफोरा गोदोनिफ्रायनो नैबे आथिखालनि मुगासिमबो माने दाउ अमा फिसिनायखौ माने माने गारबोआखै आरो माने एंगारबोआखै आरो नोंथां। जेरै जोंना गोदोनि दिनावथ' जोंना बेफोरबायदि गन्द्रा फोर बानायनानै लानो रोंबावआमोनसो अब्लाबो जोंनाय बिदिनो न'फोरावनो फिसिनानै गोबां बिदिनो यावनो बिदिनो ओ बिदिनो माने गोदोनि दिनावथ' बांद्राय दामबो नङामोन नालाय बिदिनो नैजौ थामजौआवनो मोनोमो नैजौ थामजौखौनो माने मोनबाङामोन आरो नोंथां। बिनिखायनो बिदिब्लाबो माने जोंना बिदिनो बिमा जोंनि बर' बिमाफोराहाय अब्लाबो दाउ फिसिनानै गोबां न'खर मोसानायबोदों जेरैहाय नांगौ जानाय फिसाफोरनो फरायनायाव नांगौ जानाय रां बेफोरखौबो गोबां सुफुंबोदों बिदिनो आरो जोंनि आथि खालसिमबो बिदिनो दाउ अमा फिसिनाया गोबांनि सायाव गोबां माने बांबोगासिनो आरो नोंथां ओ जेरैहाय जोंना आथि खालनि मुगायाव जोंना ओरैबायदि जाबायखि जेरैहाय जोंना दाउ अमा फिसिनायाव थाब थाब देराब्लाबो जोंना बिदिनो गोबां मुलि होनानै भेकसिन होनानै माने दाउफोरखौ थाब थाब माने गेदेर खालामनाय जायो आरो नोंथां। बिदिनो जोंना दाउ फिनायाव गोबां रां खामायनो हानायखायनो आथि खालनि सुबुंफोरा गोबां दाव लायो बिदिनो न'आव मासे मानै लानायनि अनगायै आथिखालनि सुबुंफोराहाय जेरै फारामसो बानायनानै लाबावसै आरो नोंथां ओ जेरै जोंना फार्म बानायनानै लायोब्ला गोबां दाउफोरखौ माने जोङो बुरजायै माने जोङो फिनानै लानो हायो जेरै जोङो मोनसे फारामाव जमा दोनोब्ला जोंना दाउआ आलै सिलाय जालाबाया आरो जोंना बेमारफोरबो सनदेरलाबायनो नागिरा आरो नोंथां जेरै जोंना न'फोराव मासे मानै दाउ लायोब्ला जोंना मालायनि न' न' थांथिंनानै माने बिदिनो जाला जालि फैनानै माने बेमार जानायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां। जेब्ला जोंना बेमार जायो अब्ला जोंहा गासै दाउआनो माने थैजोबलांनो नागिरो आरो नोंथां। बिदिनो जोंना जेरै गुन्द्राफोराव दोनोब्ला बिदिनो गलारफोर बानायनानै जोंहा जमायै दोनोब्ला जोंना माने बेमार जानो नागिरा मानो होनब्ला जोंहा बेयावहाय गोबां गोबां मुलिफोरखौबो जोङो ओ बिदिनो ओंखामफोर जानो बेफोरबायदि ओ बिदिनो माने जोंना दावमा फिसियोब्ला ओ गोबां मुलाम्फा जायो आरो नोंथां जेरै जोंना ओ मासे दाउ फियो अमा फियोब्लानो जोंना ओ बे मासे अमानिफ्रायनो अमानिफ्रायनो बिनि फिसा बिनि फिसा जोङो गोबां बुरजा मोननो हायो नोंथां। जेरै जोङो ओ अमा मासे बिमा लायो बे अमा मासे बिमानिफ्रायनो जोंहा ओ गोबां ओ रां मोनो जेरैहाय जोंना फिसा जाहोयोब्ला जोंना मासे फिसायावनो बिदिनो बा रोजा बिदिनो ओ द'रोजा बेफोरबायदि मोननाय जायो आरो नोंथां जोंहा गोबां दाम दङ' अमा फिसाया ओ औ बेफोरबायदिनो जोङो गोबां रां मोननायाव जोङो रां मोननायखायनो जोंना ओ बर' बिमाफोरा गोबां दाउ अमा फिसिनायाव गोबां मुखुब जानानै दङ' ओ बिदिनो
अह
जेरै जोंना अमाफोरखौबो फार्म बानायनानै दोनो आरो जोंना लकेल दाउफोरखौबो बिदिनो फार्म बानायनानैनो गोबां फिसिनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो नोंथां। ओ आरो जोंना जेरैहाय ब्रयलार ब्रयलारखौबो फार्म बानायनानै दोनो जेरै ब्रयलारखौबो जोङो ओ माबोरै फेदेरो होननानै बुङोब्ला जोंना ब्रयलारखौ ओ ब्रयलारनि ब्रयलारखौ जोङो फिसानिफ्रायनो गोबां मुलै बिदिनो भेक्सिन एबा मेगनाव द्रब होनाय जायो फिसानिफ्रायनो बेखौ माने मुलिफोरजोंनो माने फेदेरनाय जायो आरो नोंथां ओ जेरै जोंना बै ब्रयलारनि जायगायावहाय जोंना ओ मोब्लिबनि गोनांथि जायो जों बेवहाय मोब्लिब होनानै दोनोब्ला ओ जेरैहाय जोंना माने बे मोब्लिबनि गुदुंजोंहाय जोंना ओ दाउ ब्रयलारा माने थाब देरो आरो नोंथां। बिनिखायनो जोङो बै बल ब्रयलार फिनाय जायगायावहाय माने गोजा गोजा लाइट होनानै दोन होननाय जायो आरो नोंथां आरो जोंना बिदिनो उम गोबां गोबां माने ओ मुलिफोर दङ' बेफोर मुलिफोरखौ जोङो माने दाउ बेफोरनो दाउफोरनो एबा बिदिनो अमाफोरनो जाहोयोब्ला जोंना थाब थाबनो गेदेर जायो आरो जोंना आथिखालावहाय ओ जोंनि बर' फोरा गोबां बेफोर बायदि रोंबाय जेरैहाय जोंना ओ अमा बेमार जायोब्लाबो आथिखालाव जोङो थैनो होआ मानो होननानै बुङोब्ला जोंना गोबां मुलिफोरखौ जोंना बर' आइजोफोराहाय माने लाबोनानै होफैयो ओ लाबोनानै होफैब्लाबो जोंना खायफा खायफा अमाफोरा गोबां बेमार जानाबो थैनानै थाङो बेफोरबायदि बेमार जाना थैना थाङोब्ला जोंना बर' बिमाफोरा गोबां लस जायो आरो नोंथां ओ जेरै जोङो फिसाजोफोरनो एबा फिसाज्लाफोरनो बा गथ' गथायफोरनो फरायनायावहाय रां रुफा नांगौ जानायाव जोङो अमा फाननानै होगोन सानब्लाबो जोंना बेमार जानानै थैना होयोब्ला जोंना गोबां लस जायो आरो नोंथां। ओ बिदिनो आरो जोंना दंबावो जेरैहाय ओ लकेल दाउआथ' जोंना आथिखालाव गोबां दाम गोसा ओ बिदिनो जोंना म सटाव सेरसेफोर जायोब्लानो जोंना बिदिनो ओ बा-बाजौ थामजौ ब्रैजौ बिदिखौ जों मोनखायो आरो नोंथां। ओ बिनिखायनो जोंना बर' बिमाफोरा दाउ दाउ अमा फिसिनायाव गोबां मुखुब जानानै दङ' बिसोरो माने बिदिनो फिलांबाय थागोन माने जोंनियाव गैथाराबाबो जोंनाव दाउ दाउफोरा थाथारो खायफा खायफा न'खरफोराव जोंनिया बिदिनो ओ फाराम बानायाब्लाबो नखर नखरावनो माने दाउखौ माने लाथारो आरो फाननो नङाब्लाबो जोंना जानो थाखाय जोङो दाउखौ फिसिनाय जाथारो आरो नोंथां औ बिदिब्ला नों थाङाबो दाव अमा फिसिनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होदो।
औ नोंथाङा जे बुंबाय गासिबो ओ मा होनो बिदिनो ओ जोंनि बर' बिमाफोरा दाउ अमा फिसि ना माबायदि ओ जौगानो हादों ओ माबायदि मुलाम्फा जादों? औ जोङो फार्स्टआवनो दाउफोरखौबो ओ मा होनो बिदिनो उम मासे मानै लानानैनो गोबां खालामनो हायो नोंथां। बिदिनो बेफोरखौ जोङो औ दाउनिफ्राय लानानै दाउदैखौबो फाननो हायो बिदिनो ओ फाननानै रां मोनो बिदिनो दाउफोरखौबो फाननानै रां मोनो। बिदिनो जुदि जोङो ओ फार्म बानायनो हा
औ
आ
औ
गोबां माने बिफोरखौनो जों नोंहा ओ माहोनो ओ रोंगौथि दङ ओ नोङो ओ जोङो फिसा होनानै जों मासेखौनो
औ
बिदि बेखौनो ओ मा माबायावनो ओ जि नैजिफोरखौ मोननो हायो नोंथां बेनिफ्राय
औ
बिदिनो बेखौ मुलाम्फा जायो फरायनानै ओ बिदिनो गोबां जोंना
औ
बे जों ओ गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै ओ ओ माबा जायो आरो हेफाजाब जायो जोंनि थाखाय बिदिनो। ओ औ बिदिनो जोङो ओ माबा मोनसे जुदि ओ ओ बिदिनो कर्स लानो गोनांब्ला मायबा मोनसे ओ सोलोंनो गोनांब्ला ज बेफोर दाउ अमानि फैसाजोंनो जोङो फार्सावनो सोलोंग्रोनांगोन। मेन कारनानो जाबाय फास्ट'आवनो जुदि फैसा थानांगौ आरो नोंथां। अ' आ' बिदिनो फैसा थाग्रोबासो जोंनि खामानिफोरा गासैबो जायो नोंथां।
औ
औ बिदिनो जोङो दा ओ गोजान गोजान जायगायावनो जोङो फरायनो थाहैयो। बिदिनो माबा माबि ओ सोलोङो ओ जुदि ओ बिदिनो माइबा मोनसे खामानि सोलोंनो गोनांब्ला नोङो दा जि सिथाबनाय सोलोंनो नांगौब्लाबो ओ जोंनि थाखाय ओ रां नांथारगौ नोंथां ओ बेनिफ्राय बिदिनो दि मेकप आर्टिस, जुदि फेसन डिजाइनार, मडेलिं बेफोरखौ जानोब्लाबो जोंनो रांखौ नांथारगौ नोंथां। बिदिनो जुदि जोङो दाउ अमाफोर दाउ अमाफोरखौनो फाननानै ओ रां मोनो ब्ला जों बेफोरखौनो ओ दावगालांनो हायो नोंथां बिफोर फैसादोंनो आरो जुदि जोंना हांसो हांसोआबो गोबां माने दाम गोसा जायो ओ माबेबा माबेबा हांसोफोरा औ दाउ अमाजोंनो समान समान जायो जोंना रां फोरा गोबां माने ओ बिदिनो हांसोफोरखौ जुदि माखासे फिसिनो हायोब्ला जों हांसोनि ओ फ्राम बानायनोबो बानायनोबो हायो नोंथां जोङो हांसोनि फ्रामबो। ओ गोबां जायो माने हांसोआव बांसिनानो मा होनो जोङो रां मोननो हायो। बिदिनो जुदि सिनि हांसोब्ला मासेयावनो पन्द्रस' गाहाम बेफोरबायदि मोननो हायो। बेनिफ्राय फ्राय हाजारसे औ बे फोर बायदि गोबां माने फैसा मोननो हायो आरो नोंथां। बेफोर फै सादोंनो जोङो औ बेफोर बैसादोनो जोङो गोबां खामानि सोलोंनो हायो। ओ बिदिनो माने गोबां औ न'खर संसारफोरखौबो जोङो सोलिलांनो हायो नोंथां। बिदिनो मोनसेनिफ्राय मोनसे मोनसेनिफ्राय मोनसे जोङो ओ सोलोंनो हायो। फोर रां जोंनो बिदिब्ला जोंना नोंथां समावबो जाबाय दोन्थ'नोसै नामा? औ उनाव लोगो मोनसिगोन नोंथां औ। दे बिदिब्ला।